हेल' नोंथां औ खोनादोंना नोंथां। हेल' नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां औ औ औ नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलि नोंथां ओमफ्राय नों नोंथाङा बे समावहाय आंनो फन हरनायनि आनदोयाव माबाफोर खोथा सावरायनो गोनां दंमोन नामा नोंथां?
दा नोंथां जोङो दाथ' जेन'बा आबाद मावनायनि बोथोर बेनिखायनो जोङो ओ आबादजों माबायदि रोखोम जिउ खुंनो हायो बेनि सायावबा आबादखौ माबोरै मावो मा आबादखौ माबायदि मावो बिनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
अब्ला नोंथाङा फरायगोन ना फोरमायगोन नोंथां।
दे अब्ला नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नोंथाङानो सावरायनो सानदों जेब्ला गिबियाव नोंथाङानो जुरिजेनग्रोदो।
जागोन नोंथां जेन'बा आं नोंथांनो दायो। फाथो आबादखौ माबारोरै मावो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे फाथो आबादा मानो एसेबां मावजायो आं बेनि सायाव। द फोरमायनोसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
दा बिदिनो नोंथां जेनेबा ओम जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो फाथो आबादफोरखौ मावबोगासिनो दा फाथो आबाद मावनायाव जोंहा गोबां मुलामफा दं मानो होनना बुङोब्ला फाथो आबादा गोरलैनिफ्रायनो जोबजासिम जोङो बेयाव रां खामायनायनि मोनसे खाबु दं आरो। दा जोंहा फाथोजों जोंहा बर'फ्रा माखासे मोजां सोमोनदोबो दङ जेन'बा जोङो नारजिफोरबो बानाय। बे नारजि ओंख्रिजों जोंहा मोजां सोमोन्दो दं जोंहा नारजि बिलाइजों जोंहा माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि सोमोनदो दं आरो। दा जोङो फाथोखौ माबोरै मावोबा जोङो सिगाङाव फाथोखौ मावनो थाखाय मा खालामो। जोंनोथ' हा नांगौ जायोना हाखौ जोङो मोजाङै ओ एवनांगौ आरो। नाथाय बे एवनाया ओ नांगालफोरजों बारा मोजां जाया बेनिखायनो जोङो बेखौ मा खालामो ओम बांसिनाव जोङो ट्रेक्टर हाल एवनाय नुनो मोनो होनना बुङोला जों ट्रेक्टरजों हालेवा हाया मोजां दुहु दुहु जायो आरो। दा बिदिनो जोङो फार्स्टआव ट्रेक्टरनि रटारजों ओ हाल एवनांगौ जोङो सिगाङाव हाया गोराबा जोङो एकदमबारे मोनसे ओ मा होनो बेखौ प्लेट प्लेट बादि मोनसे ट्रेक्टरनि नांगाल दङ बेजों जोङो हाखौ मोजाङै ओ बौगोरोनानै लाजोबनांगौ हालौवोन लांनांगौ दाम्फे ग्रोबनानै लानांगौ बि उनाव जोङो रटार सोनांगौ आरो। रथारजों हा हालुनायनि उनाव बियो धुल घुल जाजोबगोन आरो बिदिनो रथा होखांनायनि उनाव जोङो ओ हासिनिजों मा खालामनांगौ? बेबो ट्रेक्टरनाव दंखायो जोङो माखासे बे हाग्राफोरखौ जोङो गारनांगौ आरो बोनांगौ दा बेनि उनाव जोङो खनसेबाव हासार फोर हो होनानै जों बेयाव हासारफोर होनानै खनसे ट्रेक्टरजों रथारजों धु धु हासारजों जाहाथे हाया मोजाङै मोजाङै मिलायलायो बिदि थाखायनोङो रथाजों खनसे हालेवनांगौ आरो दा बिदिनो जोङो बेयाव अखानायै मा खालामगोन? जोङो फाथो बेगरखौ फोगोन दा फाथो बेगराव खौ जोङो बेसरफोरखौ मारोरै होयो बिदिनो थ्राय थ्राय थ्राय फोगोन आरो। दा बेनि उनाव जोंहा मा खालामनांगौ? जोङो मोस मोसौ मैसोनिफ्राय जोङो बे फाथोखौ बासायनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ बेयाव? जोङो बेर बा जोङो मुसारिफोरखौ खा खाखननानै होनांगौ आरो मानो होनना बुङोब्ला जेब्ला बे फाथोआ रज'गोन अब्ला बेयाव मा गांसो गोरलै गोरलै माखासे ओ गांसोबो रज'फायो आरो। दा बे फाथोखौथ' जाया नाथाय बे गांसोखौ जानो थाखाय बोरमा मोसौफ्रा हाबो आरो बेयाव। दा बिदिनो बिसोर गाग्लिनाय जागोन नागोन बेनिखायनो जोङो बेयाव बेराफोरखौ दुंम सुंना होनांगौ आरो। दा जोङो फाथोआ गोरलैयाव जोङो माखासेखौ फुफ्ल'नानै फाननांगौ मानो होनना बुङोब्ला बारा हाय फ्राय दोनोबा जोङो ओ बेनि देरनांगौ समाव बिसोर मोजां रोखोम देरा बेनिखायनो जोङो एसे एसे हाग्रा फुनायनि नामैनो जोंहा बेखौ फुख्ल' फुख्ल जोङो ओ बाजाराव फाननो हायो आरो मानो होना अला बाजाराव बेखौ मोजां मोजां बेसेन मोनोबा मानसिफ्रा बायनानै ओ जायो आरो बेयाव जोङो दोलोबो जायो बेखौ जोङो एवनानैबो जायो आरो। दा बेबायदिनो जोङो जेनेबा ओ हाग्राफोरखौ फुनायनि नामैनो माखासेखौ फुखुंनानै फानबाय जों बेयावबो माखासे रां मोनखाबाय आरो दा बिनि उनाव जों मा खालामो बेखौ मोजाङै जौ होबाय आरो बे जौ होनानै जेनेबा जोङो आराम जेब्ला दानजायो अब्ला दाननानै जों बेखौ मा खालामो? जों बेखौ गुबैयै मानो जोङो बाहायोबा दुरुंबा बानायनि थाखाय बेनिखफ्राय जोंखौ मा ना दाथुमनानै जोङो बबेा जाम्फै बांग' बा बबा फख्रियाव बबेखौ मोजाङ दा मुथा मुथा खानानै जोङो सोमना दोनो आरो। दैयाव दा बिदिनो सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जेब्ला बियो सप्तासेसोनि उनाव मोजां रुइगोन अब्ला जों बेखौ मा खालामो जिरबाय आरो बे बिगुरखौ जिरो। दा बिगुर जिरोबा जों बेनिफ्राय माखासे दुरुं बायदि मोनो आरोना जायखौ जों दुरुं बाहाय बानायनायाव बाहायखायो। दा बेयाव जोङो बे दुरुंखौ फानोबा जोंहा मोजां बेसेन मोनो बाजाराव। दा बेयाव बेयावबो जों रां खामायनाय मोनसे ओ खायदा आरो बेनि उनाव जोंहा दंबावो जोङो बेखौ मा बिनि जाबुर दिखांनाय फाथो बिफांखौ जोङो मुथा मुथा खालामनानै जोङो फाथो सेरनाय हिसाबैबो जों बाजाराव फानो। दा आथिखालावथ' दैज्लां बोथोराव जोङो नुनो मोनो जेन'बा जोंहा सुबुंफ्रा बांसिन हारसिङानो जेन'बा रांखावरि खामायनो एसे गोब्राब जायोबा बिदिनो जोंहा बनफोरा अखा हानाय बारहुंखा बारनायफोरजों सारसननानै गिसियो आरो। बे समाव जोङो बे फाथै सेरनाखौ मा एसे मुथा लानानै जोङो बेखौ अर सुनानै सोनानै होनबा बे बना मोजाङै रोहो रोहो मोजां जोङो आरो दा बेबादिनो बियो केरासिनफोर बा पेट्रल बायदि खामानिखौ मावो आरो ओ बेबादिनो जेनेबा जों बेखौ बाजाराव फाननानै जोङो रां खामायनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला फाथो सेरनानै मुथायाबो बाजाराव जोङो आथिखालाव बाजि द'जि बिदि थांनो मोनबाय आरो दा बेबायदिनो फाथोआ गोरलै एकदमबारे गोरलैनिफ्रायनो जोङो जोबजासिम रां खामायनायनि मोनसे ओ आबाद आरो जायखौ जोङो सनानि आबाद बुंनो हायो। दा नोंथां आं नोंथांनो फोरमायबाय फाथो आबादखौ मारै मावो दा नोंथाङाबो आंनो मा मोनसे आबाद मावनायनि ओ माखासे लामाफोरखौ खिन्थागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांनो जे जोंनि ओ आसामाव बा जोंनि भारतनिनो गाहाय आबाद बा आसामनि गाहाय आबाद जाय आबादखौ जोङो माइ आबाद होनना बुङो। आं बेनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायथिनो सानदों। जोंहा माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला जोंहाथ' माइ आबादखौ जोंहा मावो थां जोंहा माइ आबादखौ मोननै बोथोरावबो जोंहा मावनाय जायो। मोनसे खारिब समाव आरो मोनसेखौ रबि समाव बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ जे रबि समाव मावनायखौ जोंहा मा होनो ओ बर' माइ होननानै जोंहा बुंनाय जायो आरो नोंथां ओमफाय बिदिनो। खारिब समाव मावनायखौ जोंहा बिदिनो बायदि रोखोमनि माइफोरखौ जोङो मोननो थाङो। जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला जोंनो गिबियावनो माइनि जोलै नांग्रोगोन। माइनि जोलैखो लाखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ
आथिखालावथ' जोंहा बांसिनानो बिगियाननि आदबजोंसो जोंहा आबादखौ मावनाय जायो। जायनि थाखाय जोङो मा? थेक्टर बादिसिनाखौ बाहायो। बेनि थाखाय जोङो ट्रेक्टर मेसिन बायदिसिनाखौ जोङो लानानैहाय दुब्लिखौ एवनाय जायो आरो बिदिनो नोंथाङा नांगौ रोखोमनि एवनानै लानांगोन जोङो खेबसेल' एवबा जाया बेखौ खेब्रै गाहाम एवनो नांगोन आरो बिदिनो खेबसेयैनो खेब्रै एवनो नाङा जों बेखौ। ओ जोङो गेजेर गेजेर थाद' थाद' एवनांगौ। मानो होनोब्ला जोंहा ओ ओ जे हाग्रा फोथाराव थानाय हाग्रा बे हाग्राखौ ओ जोङो सेवगार होनांगौ बा हासार जाहोनांगौ आरोना नोंथां बेबायदिनो खनब्रै एवखांनो जोङो बे माइखौहाय जि जोलै लानाय बेखौ जोङो सोमनानै सोमखांनायनि उनाव बोखांफिननानैओ ह'-हरसे सोमनानै बोखांनानैहाय जोङो बेखौ हायाव लखबनानै बिदिनो हायाव हरनै जोङो बेखौ थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइ आरो बसताजों खोबना दोनना बेखौ गाजा बेरहैयो बेनिफ्राय जों बेखौ फोथाराव फोहैनाय जायो आरोना नोंथां जायखौ जों खोथिया फोनाय होनना बुंनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा बे ओ ट्रेक्टर एवनाय समनि उनावनो जोंहा मा आलि फारखौ दानना लानां आरो आलिखौ खोना लानांगौ आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा खोथिया फोनानैहाय जों खोथियाखौ ब्रैजिबा दिननि उनावसो बा ब्रैजिबा साननि उनाव जोङो मोननो हायो आरो बे समाव जोङो खोथियाफोराव माखासे नांगौ जानाय भिटामिन। बेजों लोगोसे हासारफोरखौ जोङो होनो नांगौ आरो आरो बेयो मा जोंहा माइ आबादा जोंहा गाय ओ दे दै। बे दैखौ जोङो गोनांथि जायोबा दै गैयाबा जोंङो माइ आबादखौ मावनो हाया आरोना नोंथां। जोंहा बेबायदिनो जेब्ला ओ खोथि फुनाय जायो सम फुजानाय जायो अब्ला जों बे खौ हाजिरा खामला लानानै फुनाय जायो आरो बिदि फुनानै जोंहा जे एवनाय आदब आं सिगाङाव फोरमायनो एवनाय आदबजोंनो थिन एवफिननानैहायो बेखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां। इदिनो जोंहा गायखांनायनि उनाव बिखौ आबोर लाबाय थानांगौ सम सम फोथाराव नायबाय थानांगौ बेयाव बेसेबां रोखोमनि दै नांगौ जायो? माब्ला दैखौ एंगारनांगौ जायो? बेफोरखौ जोंहा नोजोर होबाय थानांगौ आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बेयाव मा? माखासे नांगौ जानाय भिटामिन हासार मुलि बेफोरखो जों बाहायनो नांगौ जेब्ला माइआ एम्फौ जायो। अब्ला जों एम्फौ फोथैग्रा मुलि आरो बिदिनो हाग्रा बांद्राय जायो। अब्ला हाग्रा फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ बाहायनांगौ। आरो माया जेब्ला जाखांबोहां जाखांबोहां जायो अब्ला जोङो बेहाय हासार होनानै बांसिनै जाखांबो होनो। नांगौ आरो अब्लाथाय जों जोंनि जे माइनि बे फिथाइनि मुलाम्फा बेखौ जोङो बांसिनै मोननो हायो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ माइखौहाय जुन जुलाइ दानाव मावनानै नभेम्बर डिसेम्बर दानावहाय मोनहैनो हायो आरोना बिनि फिथाइखौहाय। बा बे समाव जोङो माइखौ मावनानैहाय हाहैनो हायो आरो। जोंहा आथिखालावथ' गासिबो दोरोङारि आदबजों मावनायखौ जों नुनो मोनला आरोना नोंथां। गोदोनि समावहाय जोंहा मा दोरोङारि आदबजों जोंहा माइ आबादखौ मावनाय नुयोमोन जेरैहाय हाल एवनाय समाव मोसौ मोसौजों हाल एवनो हायो मोसौजों हाल एवब्लाा जोंहा मा मा नाङो होनोबा नांगोल जुंगाल लावथि बेफोरखौ जोंहा नांगौ जायो आरो मै बेफोरखौ नांगौ जायोमोन। नाथाय आथिखालाव मा ट्रेक्टरजोंनो बेफोरखौ मावनाय जायो आरोना हाल एवनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ खोथिया रोगानो थाखाय जोंनो हुलाबारि नांगौ माइ रोगानो थाखाय जोंहा बावखा नांगौ। माइ हानो थाखाय जोंनो मा नांगौ खासि नांगौ बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंहा बिगियानारि आदबजों मावनायलाय बा बिगियानजों दिहुनजानाय माखासे ओ जोंहा मा मेसिनफोर दङो जाय मेसिनफोरखौ जोंहा माइ हानायाव बाहायनाय जायो। बेखौ जोङो कम्बाइन होननानै बुंनाय जायो बे कम्बाइनजों नोंथाङा खेबसेयैनो माइखौ हानानै बेनि जिगाबखौ बा नाराखौ आलादा आरो। बे माइनि फिथाइखौ आलादा खालामनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा खम समनि गेजेराव जोंनि जे आबाद मावनानै मोननाय फिथाइखौ जोङो हानानैहाय बा दिहुननानैहाय जोङो माबानि न'सिम लाबोनो हायो आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा माइ आबाद मावनानै न'खर संसारखौ खुंलांनो हायो। जेरैहाय जोंहा न'खराव जानायजों लोगोसे बा न'खराव नांगौ जानाय। ओंखाम बायदिसिनाखौ बे माइनिफ्रायनो जों मोनो। बेनि अनगायै जोंहा बेखौ बेफार फालांगि खालामनानै नखर संसारखौ जों खुंलांनो हायो आरो। आथिखालाव माइनि बेसेना से उनाव दाइनजौ गुजौ रांसिम जोंहा सौहैबाय। थिग बेबायदिनो जोंहा माइरंखौ बुंनो थाङोब्ला माइनिफ्रायनो माइरंखौ जों दिहुनो नालाय। बे माइरंखौहाय जोंहा आथिखालाव ब्रैजि ब्रैजिबा राङाव फाननाय नुनो मोनो आरोना माखासे माइरंखौ आरो बेहायाबो मा माइरङा गोबां गुन लायै गुन आरोना आरो बायदि बायदि मुंनि माइरं दं। जेरैहाय माखासे माइरंआ बेसेन गोसा नि आरो माखासे माइरंआ एसे बेसेन खमनि आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जे माइ निफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादखौ जोङो जानाय बा बाहायनाय आदार महरै बाहायनाय जायो आरो। नोंथां आं जे आं माइ आबादनि सोमोन्दै फोरमायनाय बेखिनियानोसै नोंथां। जोंहा समाबो जाबाय आसा खालामो इयुनाव बेफोरनि सोमोन्दै एसे फिन रायलायफिननो मोनगोन होन्ना नोंथांजों
औ जागोन नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।